हेलौ नोंथां। मा खालामदों नोंथां?
नोंथां।
मा खालामदों नोंथां?
उन्दुलाबायनानै दङ नोंथां। नोंलाय मा खालामदों नोंथां?
आङो जिरायलाबायनानै दं नोंथां।
अ
ओमफ्राय नोंथाङा जाखांबाय नामा नोंथां?
जाखांबाय नोंथां दानि बावैसो।
औ नोंथां दिनै मानि टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
आङो दिनै थास'नि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
आदसा थास' थास'नि सायाव आरोना नोंथां?
औ नोंथां।
दा नोंथाङा थास'नि सोमोन्दै एसे खोन्थानानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ अके हबा एसे फोरमायनानै होदो खोमा होमबा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। ओ थास'खौ जोङो थास' होनोब्ला जोङो थास'खौहाय जोङो जेनेबा थास'हाय थास'आ बेलेग बेलेग रोखोमनिबो थायो आरो ना नोंथां। जेरै कालाराबो बेलेग थायो जेरै थास'आ अबावबा गुफुरबो अबावबा गोथांस्लिवबो थायो। ओमफ्राय बबावबा गोसोमबो थायो गोसोमथान थायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां। ओमफ्राय थासखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरोखि नोंथां। जेरै जेरै जोङो थास'खौहाय जोङो अहै बोराय बोराय थास' एसे गिदिर गिदिर बिफां रज'नायफ्राय जोङो अमानो हानानै होयो आरो नोंथां हानानै रुनानै अमानोबो होनो हायो आरो नोंथां ओमफ्राय जोङो थास'खौ जोङो ओंख्रिबो जानो हायो नोंथां।
औ नोंथां।
थास'निफ्राय जोङो जेरै थास'आ बिबार बारोबा जोङो थास' बिबारखौहाय जेनेबा बेदरफोरजोंबो जानो हायो नोंथां आरो गाव गोजाबो जानो हायो नोंथां थास हाय ओमफ्राय थास'खौ आरो थास'नि थास'आवनो जोङो मोनसे थास' आथिं जानो हाबावो आरो नोंथां। बे थास' आथिंखौबो जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो। आरो जोङो थास' थास'खौहाय जोङो जेनेबा गावबागाव बारियावबो सोरबा गायनानै लायो। बि आरो थास'खौ ओमफ्राय सोरबा सोरबा- ओ सोरबा एसे गोजानावबो गायना लायो सोरबा खाथियाव गायना लायो आरो नोंथां थास'खौ।
औ नोंथां।
ओमफ्राय जोङो थास' आथिखौबो जोङो नाजों जानो हायो। जेनेबा जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंजों जानो होयो आरोना जोङो थास'खौबो नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओमफाय जोङो थास'आ जोङो थास'खौ जोङो थास'आ बेदरबो थायो अबा बेदर थाङो ओमफ्राय जों बे थास'खौबो बेदरजों जानो हायो आरो नोंथां जोङो बेखौबो।
औ नोंथां।
औ ओमफाय थास'आ बिदि थायो आरो नोंथां थास'आ। थास'आ बे थास' बिदियाहाय जेनेबा गावनि मो नोंथां बिराद मानो बिदि आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिनि बिदैजों नांजाबाथाय मान सोगारो आरो नोंथां मोदोमाव।
अ आनथां।
औ ओंख ओमफाय आमफाय थास'जों अबावबा जेनेबा आथिंफोरावहाय थास' बे थास' बिदिखौ होना लाानांगौ आरोना। आथिंफोरावहाय जेनेबाबाबाफोर माननायफोर जादोंबा बिरादनो बे थास'खौहायबो होनो हायोन आरो नोंथां मोजां मोनो जाह नोंथां थास'नि आथाजोंहाय।
अ नंगौ नमा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
अ थास'खौ ओमफ्राय बिबारखौबो जाजायो नामा नोंथां?
औ नोंथां बिबारखौबो जायो नोंथां बिबारखौबो बेदरफोरजों जाजायो नोंथां बिराद गोथाव जायो नोंथां थास' बिबारा ओमफफ्राय थास' बिबार जायोबा मान सिया मानसिया खारबाय थायो आरो नोंथां। सानफा गाहाम खनानै थायो नोंथां ओमफफ्राय बबावबा थास' बिबार जानानै बबावबा हासु ब्लाबो एकदम बेफोरबो बिराद मोनामो आरो नोंथां थास' बिबार जाबा मानसियानो माने मोनाजजोब खायो नोंथां थास' बिबार मोनाम मोनाम आरो नोंथां औ नोंथां।
अ बेदरफोरखौबो थास' बे बेदराबो जाजायो नङा नोंथां?
औ नोंथां थास' गदिराबो जाजायो नोंथां बिराद गोथाव नोंथां थास' बेदराबो जानो। बेद- बेदरफोरजों बांसिन गोथाव जायो। बेखौ बेदरबो जानो हायो नाजोंबो जानो हायो। गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जानो हायो आरो नोंथां।
अ
औ
नोंगौ नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय थास' आइथिंखौबो जानो हायो होमबा नोंथां?
औ नोंथां थास' आथिंखौबो जानो हायो नोंथां थास' आथिंयाबो ना गोरानो जाजायो। नाफोरजों जेनेबा गोथावसिन जायो आरो नोंथां बेलेग मैगं थाइगंजोंबो जानो हायो आरो नोंथां।
औ ओमफ्राय थास' बिथररायखौबो जानो हायो नामा नोंथां?
जायखौबो जानो हायो नोंथां। थास' बिथ्राइखौबो बेफोरजोंनो जेनेबा नाफोरजोंनो। जेनेबा मादना बिसफोरजों जानो हायो आरो नोंथां
अ गोथाव जासारदों नोंथां
औ ओमफ्राय नोंथाङाबो नोंथां आं मिथिनायखिनिखौ बुंथिना होबाय नोंथां ओमफ्राय नोंथाङाबो बुंनो हागोन ना नोंथां थास'नि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ दे होमबा सावना होलाय नोंथां फंनैसो
थास' थास'खौ जोङो गुफुर थास' मोनो ओमफ्राय गोसोम गोसोम थास' मोनो
औ नांथांगौ
ओमफ्राय जोङो थास' गोसोमनि बे
औ औ औ
जानो थाखाय मोजां मोनो आरोखि माने
औ नोंथांौ
थास' गोसोमनि बेदरा माने एसे साबसिन जायो आरोखि नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय थास' गुफुरनिया बेबो गिदिरजाथ फिसाजाथ थायो खिन्थु थास' गोसोमनिया गोथाव जायो आरोखि माने ओमफ्राय थास' दुदालि दुदालि थास' होननाय दङ मोनसे बे दुदालि थास'आ बेदरा ओरैबायदि जायो एसे जारोमब्रोम जायो फिथाइया ओमफ्राय बे जारोमम्रोमाव एसे सिरा सिरा गुफुर गुफुर सिन सिन थायो ओमफ्राय बेखौ माने माबोरै जानांगौ होनोबा लेमनानै बेखौ बिगुरखौ गारनानै ओमफ्रायो एसे सिथा सिथा हानानै बेखौ माने सिथा सिथा हाखांनानै दैजों सुनांगौ आरोखि माने दैजों सुनानै ओमफ्राय बेखौ ओंख्रि जानो थाखाय माने गोथाव जायो आरोखि माने बे बुस्थुआ बेनिफ्राय थास' बिबारखौ बिनि बिबार खौबो जाजायो आरोखि माने सबनिफ्राय मैगंफोरनि बिथोराव माने थास'आनो बांसिन जाजानाय मोनसे मैगं माने मानो होनोब्ला थास'खौ बेदरखौबो जायो बिबारखौबो जायो देन्थाखौबो जायो आयथिंखौबो जायो बिथ' अराय बिलाइखौबो जायो माने मोनसेबो गारजा जानाय बुस्थु नङा माने थास'आ बेनो माने मैगंफोरनि बिथोराव हाइस जाजायो आरोखि माने
औ नोंथां माने थास' थास' दंफाङा माने गिदिर गिदिर देरबाथाय सो जाजाया आरो ना नोंथां
थास' दंफंआ बेखौ माने गिदिर देरथारोबा आरो अमानो रूनो हाबावो माने बेखौ देन्थाखौ माने अमा फिथाइ जाहैबाय आरोखि माने
औ गोरलै औ नोंथां औ
देनथाखौ जाजाया आरोखि माने नोंथां।
औ नोंथां औ
गोरलै समाव जाजायो खिन्थु माने गासिबो जाजाजोबो आरो माने
औ गोर औ गोरलै समावहायल' जाजायो आरोना नोंथां।
गोरलै समाव जाजायो आरो ओमफ्राय बेखौ थास' बिबारखौ जेब्ला जानो होनो अब्ला माबायदि जानांगौ आं फोरमायनानै होनि इसे नोंनो दै औ थास' बिबारखौ ओरैबायदि जानांगौ ओ दंफांनिफ्राय बिफांनिफ्राय थास' बिबारखौ खादो गिबियावनो खानानै बे बिबारखौ बिबार आ खन्द'खौल' थखब बख'नानै बिनि मादाखौ गारबोदो माने
औ औ
गारबोनानै बिलाइखौ बिसिदो बिसि ओ बिबारखौ माने बिसिख्लाबदो माने
औ औ नोंथां औ
बिसिख्लाबनानै बेखौ थुख्रा थुख्रि बिसि ख्लाबदो बिसिख्लाबनानै ओम ओमफ्राय बेखौ मोजाङै दैयाव दसे सोमना दोनदो। दैयाव सोमनानै बेयाव माने माखासे एम्फौ एनला थानायफ्रा बेफोरो माने सेस माने खारजोबसिगोन आरोखि दै ओमफ्राय खारनानै बे बेखौ माने मोजाङै सिखन' सिखन' सुनानै ओमफ्राय बेखौ माने खेरखायाव बोखांदो आरोखि दै ओमफ्राय खेरखायाव बोखांनानै बेखौ मोजाङै माने आरामसे थाव सेरनायाव होदो आरोखि ओमफ्राय होनानै बिदिनो दै उनावहाय संख्रि बानलु होनानै दै होनानै फोमोननानै जानांगौ आरोखि माने होमबाना माने
ओमफ्राय नोंथां जेनेबा अमानि थास'खौहाय अमानो होयोब्ला माबायदि रुयो नोंथां?
अमानो होयोब्ला फार्स्टआव नोङो दंफांखौ हादो दंफांखौ थास' दंफांखौ हानालाय बि नों बारियाव ओमफ्राय हाना लायनानै नोङो ओमफ्राय दानस'दो दानस'नानै दैयाव दै गुदुं खालामनानै दै गोदौनायाव होनानै होदो। ओमफ्राय होनानै होनानै बेयाव नों अर खौ गाहायाव सुनानै होबाय थादो ओमफ्राय एरग्लिबाय थादो एरग्लिबाय थानानै ओमफ्राय माबा बिदिनो जाहैबाय आरोखि दा आंनि बुंनांगौ खिनिया बेनोमोन आरोखि।
औ नोंथां औ दे होमबा दोनथ'लायसै खोमा नोंथां ना नोंनि मिथिनायखिनिखौ नों बुंबाय आंनि मिथिनायखिनिखौ आं बुंबाय आरोखि नोंथां। दे होमबा दोनथ'लायनोसै नोंथां औ जागोन दे।